हेलौ नोंथां खोनादोंना?
अ खोनादों नोंथां।
औ गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि हामलायनायखौ नोंथांनि सिगां जासिहरग्रोनाय जाबाय‌।
औ नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि हामलायखौ आंखौ जासिहरनाय थाबाय
जों माखासे सम माखासे आयदा आयदानि सायाव रायलायायनानै सम होनो हागोन।
औ नोंथां आंथ' दा ओरैनो। दंथयोसो सावरायनो हागोन।
अब्ला टाइमआ थांनिबो समनिबो आंखाल गोनां आयदायाव फैनोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां।
औ अब्ला आंनो। जायागायसिननोसै नोंथां दा जोंङो बुंनो थांङोब्ला मोनसे गोनां आयदा। जनि सायाव सावरायनो थांखियानो जादों सोलोंथाइ बा इडुकेसन होनो जायखौ जों सोलोंथाइ बर'आव। बिनि सोमोन्दै एसेसो आं नोंथांजों सावरायगोन आरोखि नोंथां। दा नोंथाङाथ' जेबोथ' माबा गैया हेंथा गैया। बेनि सायाव सावरायनायाव औ अब्ला आंनो जागाय जेनबाय नोंथां सोलोंथाइ होनोब्लाथ'। सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जों। गासिबो मिथिखायो नोंथां सोलोंथ सोलोंथया अनेक रोखोम। रोखोमनि दंङ जेरै बुंनो थांङोब्ला जोंङो गिबियावनो होनजायो जोंङो लेखानि सोलोंथाइ। आरो दङ मा जोंङो आबाद मावनायनि सोलोंथाइ। खामानि मावनानै सोलोंथाइ बिदिनो गावखौ आखल आखु। दानानै दानायनि सोलोंथाइ गोबां बायदि बायदि रोखोमनि जोंनि म मानसिनि गेजेराव। सोलोंथाइफोर दंङो। दा जोंङो बेफोरखौ मा सोलोंनानै जोंङो गावबाागाव गियान लानो हायो बा जों। जोंङो बेखौ मोजां खामानियाव जों बाहायनो हायो बेफोरखौनो माने सोलोंथाय होननानै बुंनाय जायो। दा बुंनो थांङोब्ला आङो बुंगसै नोंथां सोलोंथाइ। गिबियावनो जोंङो मा उन्दै जब्ला जोङो जोनोम जाजेनो अब्ला जोंङो जोनोम जाजेननायाव जोंङो मा। सोलोंथाइया फैफाया माखासे सोलोंथाइया फैफायो माखासे सोलोंथाइया फैफाया। जोङो मा बेखौ मा जोङो जेब्ला देरो। जोङो उन्दैनिफ्राय गेदेर जायो अब्ला बे समजों लोगोसे जोङो मा बेफोरखौ जोंहा मिथिंगा। खान्थि बा नेम बायदियैनो होनजायो। जोंनि अट अट'मेटिक जोंनि जिउआवहाय सोलोंथाइया मा हाबफायो। सापस एक्जामपोल होनि जेरखम जोङो बिमा बिफाखौ सोमोन्दो लानाय बा गिदेरा। उन्दैखौ सोमोन्दो लानाय। बिमायं बिबथै जाथि खुरमा सोरखौबा सोलोंथाइ बिदिनो खोब सोमोन्दो गासिबो। यो मा मोनसे मिथिंगाजों फैफानाय बा जोनोमजों फैफानाय। सोलोंथाइ होनजायो आरो दंबावो नोंथां। माखासे सोलोंथाइया मा जोनोमजों फैफाया जायखौ होनो जोङो मा। बबेखानि जायखौ जोङो दा फरायसालियाव थाङो बा जोङो कलेज इउनिभारसिटि फरायो बेफोर सोलोंथाइया मा जोङो बेखौ आलादा जोङो लानांगौ जायो। बेफोरखौ मा जोङो माखासे गोरों गोरा मानसि बा माखासे गोरों गोरा टिचार बा जोङो। फोरोंगिरिफोरनिफ्राय जोङो बे सोलोंथखौ सोलों लानो हायो जेर सोलोंथाइ थायो उन्दैनिफ्राय देरगासिमाव गोबां सोलोंथाइ थायो बेफोरनो जादों मा। लेखानि बेलायावहाय ख ख' से नै थाम जेरै इंलिसाव दङ ए बि सि डि बर'आव। बिदिनो गाराव गाराङा बायदि रोखोमनि जोङो मा बेखौ उन्दैयाव सोलोंनानै। जेब्ला जोङो थाखोआ देरबोयोबा देरबोयो अब्ला जोङो मा बेवहाय जोङो। सोदोब सोदोबनिफ्राय जोङो सेन्टेन्सआव फैयो सेन्टेन्सनिफ्राय जोङो मा माखासे। गोलाव गोलाव आयदायाव जोङो सोलोंथाइ लायो नोंथां दा बेखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया गोबां दङ सोलोंथ नि बेलायावहाय जेरखम गिदिर देरनानै जोङो मा मेट्रिक पास बा क्लास इलेभेन टुयेल्भ पास जायोब्ला जोङो मा बेवहाय आलादा डिग्रि। ओ गोजौ लेभेलनि सोलोंथाइ लायो सापस बिनिफ्राय आरो जोङो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला बिनि बेलायावहाय दा मा सोरबा सोरबा ओइस एस पास जानानै सोरबा सोरबा डिग्रि बा माबा लाबाय बिए फोरबो लाबाय एम ए ला ला आरो सोरबा सोरबा मा आइ टि आइ लाबाय आइ आइ टि इन्जिनियार बायदि बायदि बायदि सोलोंथाइ लाबाय दा बेफोर मा मोनफा मोनफा जोंनि जिउआव थांना थानायनि राहा लामानि सोलोंथाइ दा जोङो सोलोंथाइ गैयाबा होननानै जों मिथिखायो मा जिउआव खानाबा जोङो इयुनावहाय जोङो गावनि आथिङाव गसंथानो हानो इयुनाव गोब्राब मोनो दा सोलोंथाइया जोंनि सुबुंनि थाखाय गोनांथार गोदोनि दिनाव सोलोंथाइया गोबां खममोन लेखानि सोलोंथाइया आरो मा दानि जुगावहाय लेखानि सोलोंथाइया बा टेक्न'ल'जिया गोबांनिफ्राय गोबां बयबो गोरों जाबोबाय बुजिबोबाय आरो मा गोदोनि दिनावहाय सोलोंथाइ दं होननानै मिथियोब्ला मा मिथिंगायारि नि सोलोंथाइया अट'मेटिक मा जोंनि सुबुंनि जिउआव हाबफाखायो जोनोमनिफ्रायनो जेरखम जों आबाद मावनाय सोमोन्दो लानाय आं बेखौ सिगाङाव बेफोर सोमोन्दोआ मा गोदोनि दिनावहाय सोलियोमोन। नाथाय लेखानि सोलोंथाया गोदोनि दिनाव हाय गोबां खममोन दा गोदोनि आरो दानि फारागथि होनोब्ला सोलोंथाइया गोबां नोंथां बेखौहाय आङो एसे गुसुं समनि गेजेराव नोंथांनिसिम फोरमायबाय आं दा नोंथांनाव माखासे सोलोंथाइनि बागै मिथिनो लुबैदों नोंथां। सोलोंथाइखौ नोंथाङा माबायदि मोजां मोनो आरो सोलों थाइया जोंनि सुबुंनि जिउआव माबायदि गोहोम खोख्लैदों आरो गोदोनि आरो दानि सोलोंथाइजों मा फाराग दं? नोंथाङा एसे बो बे गुसुं समनि गेजेराव आंनो फोरमायदो नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनि सोंनायखौ आं फोरमायना लाबाय सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला आथिखाल मुगायाव जोंनि जिउआव जोबोर गोनांथि सोलोंथाइ गैयाब्ला जों सुबुं माहारिया मेगन खाना सोलोंथाइया जोंखौ गोबां सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जों जिउआव गोबां जाफुंसार सुबुं बा मिथि यैखौ मोनथिना मोनो। सोलोंथाइया गोदोनि रुजुनायाव आथिखालाव गोबां। आवगायबोबाय होननानै आं सानो। जोंनि बर' सुबुंफोरा गोदोनि दिनावहाय सोलोंथाइखौ एसेबां मानि गोसो हो गोदोनि दिनावहाय औ नोंथां गोदोनि दिनावहाय जोंनि बिमा बिफाफ्रा गिबियावनो जोंखौ न'खरनि खामानि बेखौसो फोरोंग्रोयोमोन गुबैयै आइजो माहारिखौ आइजो माहारिनि सायाव ओ गुबै सोलोंथाइखौ गोनांथि होननानै जोंनि आइ आफामोन बा आबै आबौमोना बेखौ सा नामोन। बे बेखौ रुजुनानै नायब्ला जों आथिखालाव गोबां आइजोफोरखौ जों सोलोंथाइनि बिथि सिङाव दावगाबोनायखौ नुनो मोनदों। आथिखालाव नुनो मोनो गोबां इउनिभारसिटि बा फरायसालि इउनिभार फरायसालिमाफ्रावबो जों गोबां आइजोफोरखौ जों फरायफैनायखौ नुनो मोनो। गोबां जों आथिखालाव जों आइजोफोरखौ साख्रि मावनायनि अनजिमाखौबो नुनो मोनो। औ
खोनादों नोंथाङा
औ नोंथां
औ दे बुं दे नोंथां
ओ बेबायदिनो आथिखालाव नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेबायदि सोलों थाइखौ बेसेबां गोनांथि होदों होननानै नोंथाङा सानो बेनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
खोनादों नोंथाङा मा खोनादों हेलौ नोंथां
औ नोंथां औ
औ औ दाथ' नोंथाङा जे सोलोंथाइनि बागै बुंलांबाय जोबोद मोजां मोनो थारैनो नोंथांनि बुंनाया गासैबो सैथो आरो नंगौ नोंथां दा नोंथाङा आंनावहाय माखासे सोलोंथाइनि बागै सोंदों आङो नोंथांनिसिम फोरमायगोन नोंथां थारैनो आं नोंथांखौ सोलोंथाइनि सोमोन्दै नोंथांजों रायलायनोनानै जोबोद जोबोद गोजोनदों नोंथां। दा सोलोंथाइ होननानै मिथिब्ला जोङो सुबुं माहारियानो मिथिखागौ नोंथां। नोंथाङानो एसे आगोलाव बुंलांबाय सोलोंथाइनि बागै नोंथां जोबोद मोजां दा बुंनो थाङोब्ला जों नोंथां सोलोंथाइ होनोब्ला मा ओ आबाद मावनाय माइ गायनाय जि दानाय हिनजावफोरा जोंनि बर' हिन्जावफोरा आबाद मावोओ जि दायो बर' हौवाफोरा बिदिनो हालेवो माइ गायो। बर' आइजोफोरा थिग बेबायदि बिसोरबो मोनफा मोनफा सोलोंथाइ नोंथां। दा बुंनो थाङोब्ला मा दानि जुगावहाय जोङो बेफोरबायदि सोलोंथथायाइखौ जोङो खम नुबोगासिनो नोंथां। नंगौना नोंथां दा अब्ला नोंथां ओ नोंसिनिथिंहाय नोंसिनि जायगाथिं दा माबायदि आबादनि सोलोंथायाइया गोसारनानै दं खनसे अफोर मोननो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथांनि सोंनायनि फिन खौ आं होनो आखायाव लाबाय आबादनि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जों आथिखालाव नुनो मोन मोनो ओ माइ आबादजों लोगोसेनो ओ जोंनि ओनसोलावहाय गुबुन गुबुन आबाद मावनोबो ओ जोंनि नि बर' सुबुंफोरा सोलोंथाइखौ लादों। ओ जायफोरा रोंनाय मान सि औ बेसोरनिफ्राय ओ जोंनि रोङै बर' सुबुंफोरा ओ गोजान नाव थांनानैब्लाबो गुबुन ओनसोलाव थांनानैब्लाबो जों बेबायदि बायदिसिना आबाद खालामनाय जेरै ओ ड्रागन फ्रुटसनि आबाद
औ औ
थालिर बागाननि आबाद बेफोरखौ जों ओ गुबुन जायगायाव थांनानै बा गुबुन ओनसोलाव थांनानै जों सो सोलोंथाइ लानायखौबो नुनो मोनगासिनो।
औ औ नंगौ
औ नोंथां ओम आइजोफोरनि बेलायावबो जों बुंनो थाङोब्ला बेबायदि दा ओ सो ओ आबादजों लोगोसेनो ओ जों दानाय-लुनायनि सोलोंथाइ लानायखौबो ओ जेबो जों गोबां नुनो मोनो।
औ औ।
औ नोंथां ओ बेबायदिनो जोंनि बे ओनसोलथिं ओ आ आथिखालावहाय बे दानाय-लुनायनि ओ जि खामानि जि सोलोंथाइ बेखौ जों मोनसे कर्स हिसाबैबो सो‌ लोंनायखौ नुनो मोन्दों।
औ नंगौ
नोंथांमोननि
दा नोंथांजों रायलायनो मोननानै एसेब्लाबो आङो बिराद मोजां मोनदों आरो माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिना मोनबाय जे नोंथांजों आङो गुसुं समनि गेजेराव सावरायनानै जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दा जोंना समावबो जाना फैबाय नोंथां जे आंहा माखासे बाथ्रा जोङो रालाबाबोथ' जोबखाया गोाबां टाइमनि आंखाल दा बेनिखायनो गुसुं समनि गेजेराव जा रायलायदों बे गासैबो सैथो आरो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। आ आरो आसा खालामोदि उननि आयदायाव। मोजां मोनसे। टपिक बा आयदानि सायाव जों सावरायगोन होननानै आं आसा थाबाय नोंथां। दिनिसिम लोगो मोनलायगोन होननानै दा नोंथाङा मा बुङो नोंथां।
औ। ओ नोंथांनिसिमबो बे सोलोंथाइ आयदायाव सावरायनानै नोंथांनिफ्राय आं मोनथियै गोबां बाथ्रा। खौ मोनथिनो मोनबाय ओ बेनि थाखाय। थाखाय नोंथांनिसिम ओ सोलोंथाइनि सोमोन्दै फोरमायना होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां। बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों।